एबाराव खोनाबाय ना?
अ
उम
इसे लासैखा खोमादे माबायानो
लेट-लेटखोना हैदों नामा?
एसे एसे लेट खोनायो।
उम
जेबो नङा दे नों स्टार्ट खालामदो।
रायज्लाय फिनसै होमबा ना जोंनि रायलायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओमफ्राय गोदोनि आरो दानि बेनि सायाव उम होमबा आं गोदोनिखौ बुंलांसै
औ दे
बर'फोरा गोदो गोदायहाय दानाय लुनायखौ गावसोरनो सोरजिनानै गानोमोन आरोना माने गुबुननिफ्राय बिदिनो लाबोनानै गानामोन बेनो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव आखा फाखा हैसा हिसाबैहाय बिसोरो गावसोरनि नांनायखौ गावसोरनो दानानै लुनानै गानोमोन आरो ओमफ्राय बेबायादि बिदिनो दानानै लुनो थाखाय मानि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै दंफां-लाइफां बिदिनो बिलाइ फिथाइ-सामथाइ ओमफ्रायायो बिदिनो बिगुरफोरखौ बाहायोमोन आरो जेरैहाय खुन्दुं खुं न्दुं माबानि थाखाय खुन्दुं बानायनो थाखाय बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै इन्दि फिथाइ इन्दि फिथाइ इदि इन्दि इन्दि फिथाइनिफ्राय फिसिनानै जेरै बिलाइनिफ्राय फिसिनानै एम्फौनिफ्राय जेरै फिथोब मोनो बेखौहाय लुनाय ओमफ्रायो खुन खुनखौहाय बिसोर हाग्रायावथ' खुन मोनोमन लाय गोदो खुनफोरनि आंखाल गैयाम नालाय बे खौनो बुथुमनानैहाय बिसोरो माने लुनानैहाय खुन्दुं सोरजिग्रोनानै लायोमोन गिबियावनो ओमफ्रायो बेफोरखौ गाब। गानो थाखाय जेरै आलदा आलदा खाालारनि गाननो मोजां मोनो नालाय बेनि। बेखायनो बर'फोरनि बर' आइजो। फोरा गोदोहाय बेफोरखौ गाब गानो थाखाय बिफांनिफ्रायनो मोननाय जेरै बिलाइ। माखासे फिथाइ ओमफ्राय माखा माखासे बिफांनि बिगुर ओमफ्राय माखासे बिफांनि रोदा बेन्दों बायदिफोरखौ। माबानानैहाय देग्लिनानै हाय दैजों गलायनानैहाय बेफोराव खोमनानैहाय। गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब गायोमोन आरो ओमफ्राय दानो थाखाय माबा बिदिनो दंफांनि आइजें आयला ओमफ्रायो औवानि आइजें आयलाफोरखौ बाहायोमोन आरो।
ओमफ्राय कालारनि थाखाय मा मा मा माबाखौ बाहायोमोन ओरैनो। फिथाइफोरखौ
अ जेरै फिथाइ होननानै बुङोबा जेरै सेलेखा फिथाइ ओमफ्रायो गंगार थायसेब फिथाइ ओमफ्राय बिदिनो बिबार जेरै जबा बि बार ओमफ्राय गलाब बिबार बेफोरखौबो बाहायोमोन आरो माने बे बादसाला साला होननाय बे फिफांनि बिगुरखौबो बाहायोमोन ओमफ्रायो गोदो गोदायनिफ्रायथ' बर'फ्रा आबाद मावखायो नालाय ओमफ्राय आबाद मावनानैहाय जेरै जिगाब मोनोना माइ माइ हानानै जों जिगाब मोनोना बे जिगाबखौबोहाय मा होनो फान्थाव खालार बायदि ना मा खालार बायदि एसे आलदा साइस आरो माने बिनि खाालारनि गाबखौ बोरै बुंगोन बेखौ बुंनो हाला ओमफ्राय बेबायदि खालार गाहोनो थाखाय ओमफ्राय माबा बे जिगाब खौहाय बाहायनाय जायोमोन आरो
औ आटसा।
नो। माने बर' आइजोफोरा माने गावसोरनि नांगौखौ दानानै लायोमोन जेरै बर'फोरा गोदो गोदायथ' गाननो थाखाय गस्लाफोरथ' गानामोन नालाय बिसोरो गस्लाफोरा गोदान मोगानि जायैबाय नालाय ओमफ्राय बिसोरो गोदो गोदाय मानि दख'नाखौनो
औ।
दख'ना खौनो गाहाय गानग्रा हिसाबै बाहायो।
औ। नेदा मायबा जालायबायदां हेल'। लाय
आरो
उम उम। ओम दासो खोनादों। उम बुं
आइजोफोरनि गानग्रा गाहाय गानग्रायानो जाहैबाय दख'ना ओमफ्रायो ओ हौवाफोरनि थाखाय गाहाय गानग्रायानो जाहैबाय गामसा ओमफ्राय बे दख'नाखौ दख'नाखौहाय माने गोलावा आगोलावहाय एसे मुनै मुनैसो गान मुनैसो जखानि दानानै गानोमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय ओमफ्रायै हौवाफोरनि थाखायबो गामसाया मुनै जायो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो माबा ओरै फाफ्लियाव जोमनो थाखाय बिदिनो फा आर'नाइ दानानै गाननायखौ नुयोमोन। आरो आर'नाइ दानानै गाननानै जोमनाय ओमफ्रायो बहाबा थांनो थाखाय हौवाफोरनि थाखायबो बे दानाया जि दानायफोरा आलदा आलदा रोखोम जादों आरो माने फाखुवानि ओरैनो गाव गोजाबो दानाय नुयो ओमफ्रायो माइ दि होनानै दानायखौबो नुयो आरो। गामसायाबो बे बायदिनो दख'नायाबो बेबायादिनो आरो गामसा याबो बेबायादिनो मोननै रोखोम जायो आरो माइदि गोनां आरो मायदि गैयै ओमफाय दख' गामसायाबो मायदि गोनां आरो मायदि गैयै बेबायदि। ओमफायो बिनि अनगायैबो खामानि दामानि फोराव मावनायफोराव ओरै गोलोमदै मैला आरि हुगारनो था खाय गोदो गोदाय बर'फोरा आबाद माव ग्रानालाय बेखायनो आबाद मावनाय समावहाय मैलाफोर गोलोमदैफोर गगारो नालाय बेफोरखौ हुगारनो थाखाय ओमफ्रायो फालि दानाय जायोमोन आरो।
औ।
फालि दायोमोन ओमफ्रायो आरो खर'आव खावखानो थाखायबो आलादा जि दानानै होयोमोन। बर' आइजोफोरा। बेबादिनो गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ ओ गावसोर नि अनगायैबो हौवाफोरनो आरो गथ' फोरनोबो सोरजिनानै होबोदोंमोन आरो गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों दानानै लुनानैहाय। औ ओमफ्राय दाथ' एसे सोलायबोबाय ओमफ्राय बे सोलायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा सोलायनाय नुखो दा बे गोदोनिफ्राय आं बुंनायनिफ्राय ओमफ्राय दा आथिखालसिमाव बेखौहाय बुंलांनो एसे
औ ओमबा नोंथ' गोदोनि खौ बुंबाय।
औ।
ओं आगोलथ'ओरैनो बर' आइजोफोरा गावबा गावनो दानानै जेनेबा जिफोरखौ ओ दखना जियानो जा गामसायानो जा आरनाय आनो जा गाव गावनो दायोमोन गावनो खुन्दुंखौ दिहुनोमोन खिन्थु दानिया थ दानियाथ' माने सब मेसिनजों बानायनाय ओमफ्राय आगोलथ मायदि सायदि इदि होनायबो मोनोमोन दाबो मोनो खिन्थु माने दानिया बांसिन बांसिन माने दाथ आरो टेक्नलजिनि जुग नालाय बांसिन मेसि सिनदो बानायनाय ओमफ्राय कालार कालार फोरावबोथ एकदम ओ मा होनगोन बेखौ सब मिक्स आरो माने ओ दिनो कालार बानायनो थाखाय मायबा माबि केमिकेल्स मिक्स खालामो माने इदिनो ओमफ्राय मदार्न मा होनगोन आगोलथ माबाबो गानामोन ब्लाउसबो गाननो नागिरामोन ना? उम्म दा गोदानाव गोदानाव गाननाय नुयो आरो। उम्म एदिनो ओमफ्राय आगरफ्राबो सो बोबाय आगोलथ आगोलथ इदि ओह बर' आइजोफोरा जि नुयो इखोनो माबायोमोन ओ दखना बा आरनाइफोराव एरोमोन। खिन्थु दानिया दानिसे बेलेग जाबाय आरो लुयोथ दाबो दाबो दायो जेनेबा दाबाबो एस बे उम्म मेचिनजों दायो आरो बांसिनानो आरो आग आगोल बांसिन हिनजावफोरखो दानाय नुयोमोन। दानिया दानिया ओमफ्राय मेसिनजों दायो नालाय हौवा हिनजाव जेबो सि गैला आरो बांसिन हौवाफोरखौबो दानाय नुयो आरो दानिया हौवा हिनजाव माने मिक्स आगोलबो दायोमोन हौवाफ फोराबो खिन्थु एसे खम दायोमोन आरो। ओ हौवाफोरा एनिफ्राय इदिनो औ ओ आगरफोराथ बुहुद सेन्स जाबोबाय आगोलनिया बि-बिफां लाइफां जेनेबा मिथिंगाखौ नुनानै जि नुयो बिबार बिफां लाइफां बा दाउ जिब जुनारफोरखौनो एरोमोन दाबो एर खिन्थु दानिया एसे सोलाय बे आरो मदार्ननाव बेनिफ्राय
औ
आगोलनि माबाफोरा मा होनगोन इखौ दि
दानाय लुनायाव बाहायनाय दानाय लुनायाव बाहायनाय आइ
औ औ औ आ-आइजेंआ आयजेङाबो सोलायबाय औ आगोलथ' जेनेबा ओ दं मा होनो इखो दंफांजों बानायनाय बा औवाजों बानायनाय माबाजो लुयोमोन दायोमोन। दानियाथ' पुरा मेचिन टेक्नलजिनि जेनेबा बा मेचिनफोरजों बानायो ओफाय खामनियाबो इजि जाबोबाय मानसिफोराबो एसे खमावनो जायो जेनेब दा आगोलथ' बिराद खामानि जेनेबा टाइम नांगोमोन आरो। से माबाखो बानायनो थाखायनो हिसान हिसान बा मा होनो इखो सालखुन मा होनगोनखौ इखो माबाखोलै
औ साल खुन्थाफोर।
था सालखुथा औ माफ खबाय बानायनो थाखायथ' बिराद टाइमबो नांगो इफोर दा मिस-मिसिन ओंखारनाय लोगो लोगो होनो टाइमफोराबो माने एसे थाब जाग्रा जाबाय आरो इजिलि मोनो माबाफोरफोरखौ। दाग्रा जेनेबा ओमफ्राय आरो मा दंबावो औ औ औ आगोलनियाथ' बिराद टाइम कनजमिंमोन आरो ओं।
औ। माने जेरै मायदि होनाय होनोब ब्ला जेरै मायदि होनाय होनोब्ला जेरै गोदोनि दिनाव माबा ओंखाम संलायनानै ओमफायो माइरं सिफ्लेनानै खुन्दुंखौ दोखो दोख नाग्लिबावनांगौमोन ओंखामजों आरोबाव बिनि उनाव आरो फोरान बावनांगौमोन ना सान्दुंआव ओं सान्दुंआव फोराननानै औ आरो माने बेखौनो ओ रान बाहाय आरोबाव बेखौनो आ गाहामै थुनबाव बे बिराद टाइम लायोमोन आरोना ओमफाय गोदोनि ओमफ्राय दानियावहाय मेचिन फैनाय लोगो लोगो गोबां सोलायनो मोनो ना मादै डाइरेक्ट सोनाय होनाय लोगो लोगो गावनो हारसिंनो जाखानाय औ बेबाद औ जेरै सालखुन्थाफोर बानायनायावबो गोदोहाय हौवाफोरा बिराद दंफांखौ दानदो आरोबाव गायबावदो आरो जखासु बावदो औ बिराद। सम लायोमोन आरोना ओमफफ्राय दा- खनसे नो
ओ-ओं दानिया जेनेबा दख नाफोरखौबो नों दानो थाखायथ द दखनाखौ ओ जेनेबा नोंसोरनि आगोलनि दखना दानायाव बेसे टाइम नांगौमोन गांसे दखना दानायाव।
गांसे दखना दानायाव बिदिनो। बिदिनो सान आरो।
सानै सानथाम दानिया औ फुरा ए घन्टााबो दाङाय नङा। खङा माने मेसिनाव दिहुननो ब ओमफ्राय बिदि सोलायबाय आरो माबाया टेक्नलजिया।
ओरैबायदि सोलायबोबाय होनबाना। जोंनि समावबो देेम दे होनबा दिनैल
औ-औ दे होमबा।